हेलौ
हेल' नोंथां औ खोनादों? औ खोनादों नों थां नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना? नोंथांनो माने मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो कलखौ खालामदोंमोन। सावरायनो हागोना नोंथां? बिदिब्ला जोंनि दिनैनि बे आयदायानो जाहैबाय ओ ग बर'फोरनि दोरोङारि हाबा आरो आथिखालाव बे दोरोङारि हाबानिफ्राय सोलायनाय।। सोलायनाय महराव जोंनि बर' हाबाफ्रा माबायदि माने थासारिसिम सफैदों। बेनि सायावनो सावरायगोन।
औ
बिब्दिब्ला आंनो एसे आइस टपिकनि सोमोन्दै एसे बुंथरना होनसै।
अ नोंथां बुं
बेबायदिनो जोंनि ओ मानसि माहारिया बा सुबुं माहारिया समाज खुंनानै थांनानै थानो मोजां मोनग्रा जिबि ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो। औ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि सुबुं माहारिया हाबानि गेजेरजों सुबुंफोरनि जि बोहैथि दाहार बेखौ ओ माने बोहैहोबोबाय थादों। सुबुं माहारियानो ओ हाबानि गेजेरजों मानसि आरो जुनारनि गेजेरनि फारागथि खौबो माने हाबानि गेजेरजोंनो दिन्थिबोनो हानायखौ जों नुनो मोनबोयो।
औ नंगौ नंगौ।
बेबायदिनो बर' हाबानि ओंथियाथ' थ जोबोद गोबाब आरो गोथौ बेखौ जों सा साजाङै नायोब्ला हा आरो बा बे मोननै बे सोदोबजों जथायै दाजानायखौ जों नुनो मोनदों।
औ
हानि ओंथियानो जादों बुहुम माने बानि ओंथिया जाहैबाय बानाय अदेमानि हाबा सोदोबनि ओंथिया माने सोदोबारि ओंथियानो जाबाय हा एबा बुहुमखौ बानानै लानाय। थामहिनब्ला जोंजों संसारनि गिदिर बिबानखौ रुजुनानै लानाय।
औ
बे हाबानि ओंथिया जे हौवा हिनजाव सानैजों जुलिनि लामाथि खालामनानै इयुन जोलैफोरखौ सोरजिलांनानै संसारनि बोहै थि दाहारखौ बोहैहोलांबाय थानायानो जाहैबाय हाबा माने जों बुहुमनि जि गेदेर बिबान बेखौ जों बाननानै लानाय बा संसारनि बिबानखौ बाननानै लानाय बेखौनो जों हाबा होननानै गोरलै ओंथियाव बुजिनो हायो। बेबायदिनो जों दोरोङारि खान्थि बायदिब्ला जों बर' हाबो हांग हाबाखौ गाहायै मोनद' बाहागोआव जों राननायखौ नुनो मोनबोबाय दङ गोदोनिफ्रायनो बेफोरनि गेजेरावनो दं हाबा गोलाव खारसननाय हाबा आरो गोरजिया लाखिनाय हाबा दंख हाबनाय हाबा बोनानै हाबा खालामनाय हाबा आरो दोनखारलांनाय हाबा ए बे जोंनि गेजेराव बे मोनद' हाबा खान्थिया सोलिबोदोंब्लाबो बेनिनो जों बांसिनै हाबा गोलाव आरो खारसननाय हाबाखौसो जों जोंनि समाजावहाय सोलिबाय थानाय खौ बांसिनै नुनो मोनबोदों।
नंगौ नंगौ नंगौ
औ नोंथां बेबायदिनो जों हाबा गोलाव होननानै बुङोब्ला सरासनस्रायै गंनै न'खरनि गेजेरनि गोरोबलायनायनि गेजेरजोंसो जों हाबा गोलावखौ गोदोनिफ्रायनो खुंबोबाय थानाय जाबोदों
औ
नोंथां गिबियावनो जों हाबा गोलाव होननानै बुङोब्ला गिबियावनो जों हौवासानि न'खरनिफ्राय जाय न'खरा हाबा खालामगोन बे न'खर न'खरनि जि गारजेन बा बिगोमाफ्राहाय बाय बाहागिफ्रा थांनानै जाय न'खर न'खरा हिनजावसा बिलाइगोन बे हिनजावसानि न'खराव थांनानै ओ जे हाबानि जे बाथ्रा बेखौ हौवानि न'खरानो गिबियाव जौ गय फाथै बायदिसिना जाग्रा मुवा लांनानै बेखौ रायथिहैग्रोनाय जायो ओ मोजां बाराय लानानै जेरै समबार आरो बृहस्पतिबारखौ जों बांसिन ओ हाबानि दोरोङारि खान्थि बायदि हाबानि बारखौ थि खालामनायखौ बा हिनजावनि न'खराव माने आगान हैजेननायखौ बेखौ नुयो नुनो मोनबोदों बेबायदिनो गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय खुगा ओ मा होनगोन बेखौ सुबुं फोथायनायानो बुंजागोन ओ बे बा -थ्रा फावखौ जोङो बुंनानै जों हिनजावनि न'खरावहाय हौवानि न'खरनि सुबुंफोरा बेखौ जागायहैयो जेराव थोरि नुयोब्ला बाथि गारो माने बे बाथ्रा फंसेजोंनो जों ओ हाबानि जि बाथ्रा बेखौ जों जागायजेननायखौ नुनो मोनो ओ अब्लाबो जों बेबायदि हाबा गोलावनि खेथ खेथ्रआवबो बा हाबा गोलावनि ओम जि खा नेमखान्थि बेवहाय जों आथिखालावहाय गोबां सोलायबोनायखौ जों आथिखा खालाव नुनो मोनदों सिगांनि स समावहाय ओ बेबायदि जे हाबा गोलाव थांनाय खान्थियाव बेवहायबो गोबां सोलायनाय जों नुनो मोनो जेरै हिनजावनि न'खरा अ हौवानि न'खरा सरि ओ जेरै हिनजावनि न'खराव थाङोब्ला ओ सिगांनि गोदोनि समावहाय जों बांसिन जौ बे जौनि बाहायथि खौ बांसिन नुयोमोन नाथाय आथिखालाव जों बे जौनि बाहायनायखौ गोबां जायगायावनो बा गोबां ओनसोलावनो खम जाबोनाय -खौ नुनो मोनदों बे गयनि जौनि सोलाय जों गय फाथै सिनि बा सापात बेफोरखौसो बांसिन लांनाय नुनो मोनो ओ गाइखेर बेफोरखौसो ओ बेबायदिनो ओ जोंनि बर' हाबानि जि हाबा होनाय नेमखान थि बेखौबो जोङो गोदोनि समावहाय जों गामिनि गंनै गामिनि रायजो राजाजों गोरोबलायनानै जि हाबानि नेमखान्थि फालियोमोन बे नेमखान्थिया आथिखालाव गोबां सोलायनाय नुनो मोनबा दों आथिखालाव जों सिगांनि जि दोरोङारि भाबै हाथाखुनाय जायखौ अनला खुरनायबो होनो ओनसोल लायै ओनसोल बेनि सोलायै ओ जों आथिखालावहाय बांसिन ओ हाबाखौनो जों गोदान मुगानि जे गुबुन हारिनिखौ नुनानै जे उन सोलोंनानै जेरै पेन्देल फानानै हाबा खालामनाय बेखौसो जों बांसिन नुयो नाथाय जोंनि दोरोङारि हाबा बायदिब्ला जों बे हाबाखौ गोदोनि समावहाय बांसिन नुनोनो मोनामोन
औ
बेबायदि जों पेन्देलनि जायगायाव जि थालिर बिलाइ बे थालिर बिलाइजोंसो जों साइना सा -लिखौ बानायोमोन जेराव हिनज गोदान हौवा गोदानखौ जों हाबा खालामो नाथाय बेनि सोलायै जों आथिखालावहाय ओ गुबुन गुबुन रं बिरंनि बेबायदि जिफोरखौ बाहायनानै जों पेडेल खानायखौ नुनो मोनो।
नंगौ नंगौ नों
औ नोंथां थिग बेबायदिनो जेरै दोरोङारि हाबायाव जों नि ओनसोलाव बा गुबुन गुबुन ओनसोलाव बेबायदि सोलायनाय बायदिबो बायदिनो नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदिनो हाबा दोरोङारि हाबायाव मायबा मोनसे सोलायनायफोर नोंथांनि नोजोराव गोलैदों नामा नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो
गोबां बिदिनो गोदोनि खोनायोबा गोबां सोलायदों नोंथां। जोंनिबो बर'फोरा बिदिनो जोंनि गामि ओनसोल खाथि खालाव गोबां गोबां माहारिफोरनि गुबुन हारि थाजाबनाय लोगो जोंनि हाबाफ्राबो एसे नेमखान्थिफोरखौ सोलायनाय नुयो बिसोरनिखो एसे बजनना लानायखो आथिखालायसो नुनो मोनो बिदिनो जोंनि बर' हाबाफोराव बिदिनो नायनानै लांनाय हाबाफोराव बे बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदि जाय सिख्ला नाव सेंग्रानिफ्राय मा बुङो हो थारिख लानानै खााल खाालार लानानै बेयाव थांनानै हाबानि खालार थि खालामो न'नि मानसि थांनानै बे बेफोरखौ जों गोदोनिफ्राय दाबो बे सोलियो नाथाय जोंनियाव आथिखालाव जों मा मोनसे सोदेरनाय बायदि जाबाय जोंनि दानि एसे फैसा थानाय धोनि सुबुंफोरा जोंनिथिं हाबा हुखा खालामोब्ला बिदिनो जोंनि बर'फोराव बे मेहेन्ददि रसम होननाय बेफोरथ' गैयामोन नाथाय आथिखालाव एसे बेफोरखौ फानाय नुनो मोनो हाबानि सिगांनिफ्रायनो अ बिदिनो सोरबा सोरबा हाखाफोरनि दं तेलर भार होननाय बेखौबो जोंनि बर'फ्रा फैसा थानायफोरा बेखौबो फालियो बिदिनो
अ ज-जोंनि बुंनो थाङावना जोंनि बर'फोरनि गोदोनि हाबाखो नायबा खानसेल' जायोमोन जोंनिया फानसेया हाबाथि खालामनानै बिदिनो ह हौवा न'खरा हराव खैना लानाव थांबाय बेयावनो हाबा दानबाय नङाबा न'आव लाना फैना हाबा दानबाय ओमफ्राय बिदिनो खानसेयावनो हाबाया जोबोमोन जोंनिया नाथाय ओ आथिखालाव जोंनि बे हाबा गोलाव बेफोर माखासे नेमखान्थिफोरखौ गुबुन हारिनिखौ लानाय फालिनायखौ नुयो आरो जों हाबाया सानथाम खानब्रै गाहाम मानसिफोरनो जाहोनानाय लोंनायखौ जों नुयो आरो जोङो गोबां बिदिनो गामि गफायाव गोबां सोलायदों आरो बिदिनो जोंनिथिं आरो दाथ' जोंनियाव एसे मा सोलायनाय नुदों ओ बिदिनो अ गोदोथ' खानसेयाव हाबाया जायोमोन नाथाय आथिखालाव मा जायो हिनजावनि न'आव हाबाया जाग्रोयो हिनजाव हिनजाव थाङो हिनजावखौ लायनो थाखाय थाङो बिसोरनिफ्राय लाना फै लाना फै बिनि सानसे बा बिनो खाननोय उनाव ओ हौवा हौवा गोदानानि न'आव बे हाबाखौ दाननाय जायो बे खालामनाय जायो आरो एसे अ अ जोंनिथिं आरो ओ बिदिनो सोलिनायजों लोगोसे बिदिनो आरो जों सोरबा जों खारखुमानानै लाना फै फैयो ओ हौवानि न'नाव हाबा खालामफायो हाबा हौवानि उनाव हाबा खालामनायावनो आरो सिख्लानि उनाव जों मा बुङो मोनसे आथिमंगल होनो जोंनि आथिमंगल हाबा ओ बेखौ ओ हिनजावनि न'आव थांनानै बे आथिमंगल हाबाखौ जों ओ दाय मारिहैनो नांगौ आरो बेयाव माखासे माबाफोर मान बावनो थाखाय माखासे मुवाफोर लांनो गोनां जायो आरो बे आथिमंगलाव हिनजानाव बेखौ गिदिर हाबा खालामो आरो आरो आथिखालाव जोंनि हाबायाव मोनसे आरो सोलायनाय नुदों जोङो बांसिन ओ जोंनि गोदोथ' हाथासुनि हाबाया गोबां सोयोमोन गो गोदैनिफ्रायनो बे हाथासुनि हाथास'नि दानायनाय नेम खानथि नाथाय आथिखालाव बेफोर एसे खमैलांबाय आरो माखासे नेमखान्थिफोर दंमोन बेफोर एसे सोलायनाय नुबाय हाथासुनिखौ बांसिना खामला फो ओ सानजौफुफोरावनो माबाफोरावनो हाबाफोरखौ दानो नाथाय गामि गफायाव दाबो नुयो हाथासुनिनि नेमखान्थिफोरखौ ओ जेसेबां गिदिर हाबा खालामबाबो हराव हाथासुनिखौ दानो आरो जोंनि गामि बिदिनो आरो टाउन सहेराव थानायफोरा बेफोर हा थासुनिफोरखौ बा माबा मानिला आरो बेफोर नेम खान्थिफोरखौ बिदिनो ओ सा साज्राङै खालाम नायखो नुयो आरो बेफोर माखासे नेमखान्थिफोरखौ फालिला गोदोनि बायदि ओ मानिनो गोनांफोरखौ बिदिनो आथिखालाव बे सा साज्राङै खालामो आरो हाबाफोरखौ ओ आथिखालनि गोदोनि आरो खालि हाबाफोरखौ नायबा जोंनि गामि गफा ओनसोलफ्राव गोबां सोलायदों आरो जोंङो दंङो आं जोंनियाव थ' गोदोथ' जों बिदिनो खाम सिफुं जथा दामनानै जों मोसायो मुसुरोमोन रंजायोमोन हाबा नाथाय आथिखालाव मा ओ गासैबो सारि दामनानै माबा खामनानै बेफोरखौ फालिनायखौ नुयो आरो जों मानसिफोरा रंजानाय बाजानायखाय आरो। बेावबो एसे सालायबोदों आरो बिनो गोबां गिदेर गिदेर हाबा खालामदों स्टेज श' खालामदों प्रग्राम खालामदों लाखिदों फैसा गोनां सुबुंफोरा नखर हराव हाबा जाबा बिदिनो ओ स्टेज श' खालामो। ओ रोजाबगिरि लेंङो मेथाइ खनगिरि लिंनानै बेफोर मोसानाय मुसुरनाय बेफोरबायदि हाबा बेफोरखौ बाहायनायखौ नुयो आरो आथिखालाव गोबां
औ नोंथां बिदिब्लाथ' जोंना समाबो जोबनानै फैबाय नोंथां बे खम समनि गेजेरावथ' जोंङो जोंनि बे दोरोंङारि हाबा बा सोलायबोनाय हाबा खान्थि नि सोमोन्दै एसेबां मानि सावरायनायखौ ओ जों माने हाजोबा सरायजोबनो नोंथां हाबानि सोमोन्दै सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिफ्राय आं नोंसोर नोंथांमोननि ओनसोलनि। हाबानि सोमोनदै गोबां मोनन्थिनो मोनबाय बिनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बिदिब्ला जों।
अ दे होमबा अ जागोन आ गोजोन्थों।